हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना औ दे होमबा जोङो दिनै एसे बर'फोरनि जेरै जानाय ओंख्रिफोर बा संनानै खावनानै जेरै मा मा ओंख्रिफोर जायो जोङो बेफोरखौ मा रोखोमै मा आदबै जोङो संनानै जायो बा माजों माजों संनानै जायो बेफोरनि बागैनो एसे जोङो सावरायनोसै आरो
औ नंगौ
होमबा आं नोंथांखौनो ओ सोंजोसै ओ जोंनि ओ बर'फोरा माने बांसिनै मा मा ओंख्रिखौ संनानै जायो ओमफ्राय आरो बेखौ माबायदि संनानै जायो बेनि मोननैसो ओ बिदिन्थि होनानै आसो फोरमायनानै होदो
औ औ जोंनि बर'फोरनि जानाय माने ओंख्रिफोरा गोदोनि गोदोनि ओंख्रिफोरा जाबाय जेरैखि ओ अनला ओंख्रि ओमफ्राय आरो अमा ओ नारजिजों अमा बेदर नारजिजों अ अमा ओमफ्राय आरो साम'जों सबाइ
औ
औ आरो सबाइजों ओ माबा ओ बे दाउ बेदरफोरखौबो जायो
औ आमफाय बे ओ नारजिजों ओ नारजिजों अमाजों माबायदि ओ सङो बे संनायनि ओ आदबखौ एसे फोरमायनानै होदो
नंगौ औ ओबेखौ माने आं आथिखालाव होननाय बायदि बुङो माने आथिखाल ए ओ बै माबाखौ नारजिखौथ' जों मिथियो माने बेखौ मा फारसनिफ्राय फोराननानै बेखौ लाखिनाय जायो
औ
औ ओमफ्राय बेखौ बानायोब्ला ओ गिबि गिबियावनो जोङो बेदरखौ ओ एवनानै लानायखौ नुयो
नंगौ
औ बेदरखौ ओ मोजाङै एवनानै ओमफ्राय बेयाव दै होयो दै होनानै ओ नारजिखौ बेयाव होयो
ओ
ओमफ्राय नारजिखौ होनायनि दसे समनि उनाव अन गुनदै होनाय होयो
औ नारजियाव अन गुनदैबो होयो आरो ना
होयो ओमफ्राय खारदै होयो
औ औ
औ
माने नोंसोरनि ओनसोलाव बेबायदि जायो आरो ना
औ जोंनि थिं
औ औ
औ ओ गोदोथ' औ औ गोदो गोदोथ' मस्ला-मस्लि बाहायाखैमोन नालाय दा आथि थिखालनिफोरा मस्ला-मस्लिफोरखौ होयो
औ
औ आरो ओम गंगार दुनदिया होननाय मोनसे दङ'ना बेखौ बेखौ बो होयो।
नंगौ। बेखौनो बाहोयो।
उम।
ओमफ्राय जोंनियाव बाहायनायखौ आं एसे फोरमायनोसै माबायदि जोंनिथिं संङो। ओ नारजि अमा। जोङो नारजिखौ जोङो ओ अमाजों अमाजोंबो जायो। ओमफाय जोङो। अमा बेदरजों एबा जोङो आरो अमा बिबु बायदिसिनाफोरजोंबो जोङो नारजिखौ संनानै जायो। आरो नारजिखौ आरोबाव जोङो ओ माने गोथां गोथां ओ बै गोरानखौ दैयाव सोमना दोननानै ओ गुरै खालामनानै जोङो बै दैनिफ्राय उनाव बोखांनानै मोजां साफा खालामनानै ओ बाथोन सिफ्लेनानै। जायो बेवहा बायदिसिना बानलु सामब्राम। बायदिसिना हाना होनानै जोङो बाथोन बायदिबो जायो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो अमा नारजि संनायनि आ बा जाहैबाय गिबियावनो जोङो नारजिखौ मोजाङै ओ रुग्रोनानै खारै एसे होनानै रुग्रोनानै जोङो लानांगौ। लायो आरो। लानायनि उनाव बियो जुदि मोजां ओ नारजिया गलिबायबा ओ बेखौ उनाव ओ ग'लि होनानै लाग्रोबाय लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेदरखौ ओ जोङो मो मोजाङै ओ मस्ला मस्लि थाव बानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जोङो मोजाङै एवना लायो। एवनानै मोजां ओ बिनि एसे मोनहां जायो अब्लानिया बै नारजि रुनानै लानायखौ बैयाव ओ बेदराव लसननानै होयो होनायनि उनाव जोङो ओमफ्राय आरोबाव गोदौबाय थानाय समाव जोङो ओ साखिनायनानै बा नांगौ बिबांनि जोङो खारैखौ एसे होदेरबावो नांगौ सेबांखौ औ बेबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जायो ओमफ्राय आरो सबाइ साम' होनोब्ला जोङो जोंनि एगदम ओ बर'फ्रा जानानै मोजां मोननाय बयबो माने एगदम ओ गाहाइ ओंख्रि होननानै बुंनांसिगोन बर'फोरनि बेखौ जोङो गिबियावनो जों बेनि थाखाय जोङो साम'खौ नां-नांग्रोगोन बे साम'खौ जोङो ओ गामिनि बा ओ बबेबा खाथि खालायाव हाख'र हाला बिलोफोर बा फुख्रिफोराव जोङो नायगिरनानै लायो नायगिरना लाबोनानै जोङो बेखौ ओ हरसेबा हरनायनि थाखाय सोमनानै दोनफैयो जाहाथे बै ओ साम'आ ओ साम'आव माखासे हाफोर बा बालाफोर हाबना थानाया गयो लोगोसे बिनि जा आदार जानाया खिगारो खिगारो ओ बेनि थाखाय जोङो हरसे बा हरनै जोङो सोमनानै दोनो बिनि उनावसो जोङो बिनि ओ खुगाथिंनि जा धाखोन थायो बे धाखोनखौ जों बोखानानै ओमफ्राय ओ खिबुथिंनि खिबुखौ दानस'यो बे खिबुखौ मानो दानस' यो होनोब्ला जोङो जाहाथे बै जोङो सोबनानै जानाय समाव बिनि सिंनि मोदोमा जाहाथे गोरलैयै गबोयो ओ बेनि थाखाय जोङो खिबु खौ दानस'नानै होयो बेखौ खिबु दानस' खांनायनि उनावबो जोङो आरोबाव ओ सानसे ओ सानसेखौ जोङो सोमनानै दोनबावो मैला गहोननायनि थाखाय सोमखांनायनि उनाव जोङो बिदि बिदिनो मोजां ओ सुनानै ओ निमु निमु बा लेबु ओ बायदिसिना होनानै जोङो म'ना फोराव सोनानै बा मोजाङै बिनि मैला बादामानि बायदिसिना जिनिर नांना थानायफोरखौ जों मोजां सुस्रानानै दाग्रोयो आरो सुखांना सुखांना लानानै उनावहाय जोङो ओ बेखौ सबाइजों संनो थाखाय आरो सबायखौ जोङो ऐ माने रेडि खालामो सबायखौ जोङो ओ एवफ्रामनानै लाग्रोयो एवफ्रामनानै लायोबा जोङो सबाइया थावसिन बा मोदोमफ्रु जायो होननानै ओ माने मोदोमफ्रु- जायो आरो एवफ्रनानै लायोब्ला बेनि थाखायनो जोङो बेखौ एसे एव- ख खाग्रोना लानानै ओ गथाब्ला बेखौ आरोबाव सिंखावबावनाय जायो आरो माजोंबा बथलफोरजों हुनानै बा अनथाइफोरजों हुनानै सिंखावनानै लाबावो ओमफ्राय बिनि उनाव खायफाया सोमनानै दोनो थाब रुइनायनि थाखाय रुनाय समाव जाहाथे थाब रुयो बेनि थाखाय सोमनानै दोनो खायफाया आरो थोंजोंनो खारै एसे होनानैबो रुयो थिगबायदिनो रूना मोजाङै रुना लानानै ओ ओमफ्राय संबाय संनानै बेयाव खारै होनानै उनावहाय साम'खौ एसे मोजाङै एवस्रोनानै लायो बानलु संख्रि होनानै ओ एवनानै उनावहाय बै साम' एवनायाव सबाय रुनानै लानायखौ लुनानै होयो ओमफ्राय उनावहाय आरोबाव नांगौ बिबांनि खारैखौ होदेरबावनानै गोदौ हो होबानो बियो जोङो जानो थाखाय सबाइ सबाइ साम'आ रेदि जायो ओ आरोबाव जोङो बेवहाय मोदोमनो थाखाय ओ नोंथाङा जे दोहै बुंदोंमोन गंगार दुनदिया होननाय बे गंगार दुनदियाखौबो होयो आरो बिदिनो मे नों नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि आदबखौ एसे फोरमायनानै होदो
औ
ओम
आं दानो बुंनाय बादियैनो बेखौबो सोंनाय जायो जोंनिथिंजाय माने आं गोदोनि गोदो माबायदि सङोमोन बेखो नोआखै ओ बेनिखायनो दानि संनाया बिदि माने ओ बेदरखौ बेदरखौ मोजाङै एवनानै लायो फारस्टआवनो उनाव बेयाव दै होनानै दै होनानै माबाओ अन गोनदै होनांगौ ओमफ्राय अन गुनदै होनानै दसे उनाव खारदैखौ नांगौ बायदियै होयो
नंगौ
औ खारदैखौ होनानै ओमफ्राय गंगार दुनदिया गंगार दुन्दियाखौ होयो
ओम
औ बिदिनो सङो जोंनिथिं
औ जोङो औ बेबायदिनो अनलाखौ जोङोओ ओ अनला गोजा गाव गोजा खारै जानायनि अनगायैबो जोङो ओ अनला मेवाइ ओ औवा मेवाइनि औवानि मेवाइजों अनलाजोंबो जायो औ ओमफाय आरो जोङो आरोबाव मोनसे ओ जाबावनो हायो जोङो बै ओ
औ नङा बियो अनला अनलाखौ जोङो आरो बै मा बुङो बासिखा बिबार बासिखा बिबारजोंबो जोङो औ बासिखा बासिखा बिबारजोंबो जोङो अनलाखौ जानो मोजां जायो ओमफ्राय मा ओ मालाबा मालाबा समाव आरो बेयो मा होनोमोनलाय ओ मा सेवा
सेवालि बि औ सेवालि बिबार औ
ओ सेवालि बिबारजोंबो जोङो बे अनलाखौ जायो ओ गोबां गोथाव जायो आरो ओ बेफोरजों जा जायोब्ला नोंसोरनिथिंबो जायोना बेबायदि
औ जायो नाजों नाजों जायो बेफोरखौ
औ औ दे होमबा नोंथां ओ जों रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ
दे
औ